हेलौ नोंथां
बुं दे खबरा
अ मोजाङैनो दं
उम मा होनदों
ए
हेलौ हेलौ खोनयाखै नामा नोंथां
हो
खोनायाखै नोंथां खोनादोंना खोनायाखै
खोनादों
उम।
नेद बारा नांङाखैमोन‌लै।
बरफ्रा।
औ। माथो फनथु खालामथारलाां नोंथां। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
फन फोरबो माथो खाम थारला दाना।
लौ हेलौ फ्लानदान। ए है सेबास सेरब्रा फन हरना होदोंमोनलै नाम्बार गोदान। दिस्थाब खामबा
मथो फनफोरबो खालामथारला होनदों आं नोंगौ। हेलौ। हेलौ। नेद नांङाखै नामा? हेलौ। हेलौ हेलौ। हेलौ। मा जाखो नोथा। नेदानो फबेजम थारलै नेद नांङाखै खोमा।